हेल' हेल'
औ खोनादोंना? ओं खोनादों दे।
बिदिब्ला नोंथांजों दाय बियो बर'फोरनि खारै बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
खारै बानायनाय।
औ
अ ओं हागोन दे।
ओं जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो। खारै ओंख्रि संनानै। जाबोदों ओ दा। बेयो जोंनि मोनसे गोनांथार। मुवा होननानै बुंजागोन आरो। अब्ला बेखौ जोङो गोबां रोखोमै बानायनानै लाबोदों। जेरैहाय सबायाइनिफ्राय, बेसरनिफ्राय। आरो थालिर। बिफांनि फ्राय जोङो खारैखौ बानायनानै लाबोदों। ओ दायो नों थाङा बेबायदि खारै बानायनायनि सोमोन्दै मिथिगौ ना?
ओम मिथिगौ मिथिनायालाय बेखौ दा।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बबे मोनसे खौ मिनथियो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना? माबोरै बानायनाय जायो?
आं औ मोनथिनायाथ' आङो गासैखौबो मिनथि मिथियो आरो। आरोना ओ जेनेबा ओ ओ जेनेबा आङो माबानिखौनो बुंनिसै ओ मा होनगोन ओ सबाय सबायखौनो बुंनोसै आं। सबायाथ' जेनेबा सबायाइखौथ' फोयो नालाय फोनानैहाय जेनेबा बेयो फिथाइ थाइखांबा आरोना फिथायाइ थायखांबानो जेनेबा राबाय ओमफाय फिथाइफोरखौहाय माने गोरा खालामजोबनानै फुसिगोन फुनानैहाय आरो बेगरखौहाय इदिनो आरोबाव फोराननानैहाय बेगरखौहाय इदिनो बख'ग्रोजोबसिगोन माने बुस्रिनानै गदिनो सालिग्रोनानै लाजोबसिगोन। ओमफ्राय जेनेबा जि बै ओ बिलाइ बा बिफां माने राननानै थायोना ओ जेनेबा बेखौहाय ओ फोराननायावनो रानखासिगोन नालाय राननानैहाय ओ सावनानै सावनानैहाय जि जे मा होनो खामो खामनानैहाय जि हाथफ्ला थायो बे हाथ'फ्ला खौहाय इदिनो अरखि माने अरखिया गोमोरबा ओ बिदिनो फुथुमसिगोन आरोना फुथुमनानैहाय जेन'बा नोङो बेखौ ओरैनोबो माने गोरानैनो दोननो हायो आरो बिखौहाय दै लगायनानैबो इदिनो माने ओ दुलुर दुलुर माने गथा गथा बानायनानैहाय दोननो हायो आरोना। अ बांसिन थ' दायो आंनि नुनायावहाय इदिनो ओम गथा गथायैबो दोनो ओमफायो ओं गथा गथायै बांसिन खालामनानै दोनो आरोना। ओमफ्रायो आजिखालिथ' बांसिन बिदि माबाखौहाय ओ सोरबा सोरबा बांसिन सबबायखौनो फोला नालाय जोंथिंजाय हाय ओमफ्रायो बांसिन इदि दखानाव मोन्नाय स खदाया बेखौ बांसिन बाहायो आरोना।
बेनिफ्राय औ औ बेनिफ्राय नोंथां ओ जोंथ' बेफोर खारै खौ बाहायबाय। सबाइनि खारै बेनि ओमफ्राय सौदानि खारै बिसोर मोननैनि गेजेराव माबा फोर टेस्टावहाय फारागथि
ओम माने बिसोर मोननैनि गेजेराव ना? औ माने सदायाथ' माने बिदिनो बायनायसो जायो नालाय अ बायनायखौहाय बारा मोजां मोना आरो ना ओमफ्रायो बे न'आव बानायनाय खारैया बे मोजांसिन जायो आरोना आं बेखौ नुनो मोनो
ओं नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोजां मोनबाय बेनिफ्राय आंङो नोंथांनो दायो थालिर बिफांनिफ्राय खारै बानायनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनोसै जोंङो थालिर बि फांखौ गोबां खामानियाव बाहायनायजों लोगोसे खारै बानायनायावबो बाहायनाय जायो आरो। दा बेखौ खारै बानायनो थाखाय गिबियाव थालिर बिफांखौ दाननानै फिसा-फिसा दाननाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ मा खासे बिलाइ गोरान थायोना बेवहायो बेखौ साफा खालामनानै लाग्रोनाय जायो बिनिफ्राय नैबे फिसा-फिसा दाननानै लानाय थालिरखौ फोराननाय जायो बेखौ सान्दुं सान सान्दुं मोजांब्ला साननै सानथामावनो जायो बिनिफ्राय सान्दुंङा गैयाब्ला से हब हाबथासे गाहाम लायो आरो राननो थाखाय बिनिफ्राय नैबे ओ खौ फोरान
हरनि समावहाय
औ
खोनादों ना
ओं नै दासो खोनाफिनदों
हरनि समावहाय ओ जों बा प्लास्टिक थिरफाल फोरजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो
औ
बेनि उनाव ओ साननि समावहाय बेखौ सानदुं दुङोब्ला बा सानदुं दोमैयोब्लाबो फेनलानानै होनाय जायो जेब्ला नैबे
औ
रानजोबगोन अब्ला बेखौ सानसे सम नायनानै सावनानै होनाय जायो सावनानै जेब्ला बेयो हांगार जागोन बा हाथफ्ला जागोन बे
औ
जोंङो दुब्लि फोथाराव सावदोंमोनब्ला नआवबो लानानै फैनाय जायो बेनिफ्राय नों थाङा दहाय बुंनाय बायदि बेखौ गथा खालामनानैबो लादुमा बानायनानैबो दोननाय जायो आरो नङाब्ला बस्था नङाब्ला मना बेफोराव सोनानै जोंङो मोजाङै ओ जोथोनै खाथुमनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ बेबायदिनो बरनि माखासे खारै ओंख्रिफोर जेरैहाय सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि ओ फाथो खारै ला फा खारै बिदिनो गोबां खारै जानायाव ओंख्रि संनायावहाय बाहायनाय जायो आरो
औ
ओ बेनिफ्राय जोंङो मोनथिनो मोनबावो गुबुन खारै फोरनिख्रुय थालिर आथियानि खारैखौ बांसिन गोबाबसिन जायो होननानै माने एसे बिबांनि होब्लानो बियो थाब ओ एसेयावनो नाङो होनना नै मोनथिनाय जाबोदों आरो
औ
बेनिफ्राय जोंङो नैखौबो मोनथिबावनो हायो थालिर बे बिफांनि ओ रोदा एबा मादा बेबो जोबोर मोजां होननानै खारै बानायनायाव बेनिफ्राय आरो जोंङो मोनबावनो हायो बेसरनिफ्रायबो खारै बानायनाय नङा होमबा?
औ
ओं बेखौबो दहाय नोंथाङा जेरैबायदि सबायाइनि आदब खायदा खोन्थालांदों बेबायदिनो एखे रोखोमै बानायनाय जायो ओं
इनिफ्राय
औ दा नोंथाङा बे खारै खौहाय मायाव मायाव बाहायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना जेनेबा मा मा ओंख्रिखौहाय खारै जायो
औ उम खारै ओंख्रि जानायाथ' ओ एसे दङ दंनाया माने बांसिन जोंनियाव जानाया ओरै बिदियाव बाहायनाय जायो आरोना सबाय ओंख्रि ओमफ्राय बिदिनो लाफा खारै ओमफ्रायो फाथो फाथोनिबो खारै जायो ओमफ्रायो बिदिनो गुबुन गुबुनफोरनियावथ' बांसिन बिदिनो सबाय माबा सबायलाइ दालि ओमफ्राय आलु बिदिफोरावनो होना जायो आरोना। जोंनिया बांसिन बेफोराव जायो आरोना अनला सबाय लाफा ओमफ्रायो फाथो बेफोरबायदियावसो बांसिन जानाय जायो आरोना ओमफ्राय बेलेगफोरावथ' बांसिन होनानै जानायानो जाया
औ नंगौ ओं जायगा लायै जायगा बे नुथायखौ खौ नुनो मोननाय जायो।
औ
अ बेनिफ्राय आरो जोङो मोनसे खारै ओंख्रि जायखौनोखि सरजना बिलाइ एबा मोदै बिलाइ बे खौबो नैबे खारै ओंख्रि जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो। औ बेखौ ना ना जोंहाय। ना गोथां नङाब्ला ना गोरान बिजों जायोब्ला जोङो जोबोद थावनायखौ मोननो हायो।
औ
औ
बांसिनथ' बे मा होनो सजनाय बिलाइखौहाय जेनेबा ओरैनो गोजाथ' जाया जानाय जाया आरोना माने बिदिनो लाफा ओंख्रि सब गोबाब संबा लाफा फोराव होनाय जायो, बिदिनो आरो फाथो बिदिनो जोगोनार बिजौ बायदिसिना बिना माबायावहाय जेनेबा बांसिन लगायनानैहाय, जमा खारै जानाय जायो आरोना। ओमफ्रायो सजना बिलाइ गोजादेन, खारै बिदिनो खारै होनानै संफेरनाय जायाखै आरोना, जोंनियावहाय।
औ बेवहायनो आरो जोङो बम्ब्रा बिलाइ बेखौबो होनाय जायो जोंनिथिंजाय। आरो बाव ओ मानदे इनिफ्राइ बिब्दिनो थागुना बिजौआ बेखौबो होनाय जायो जोंनिथिंजाय।
औ होनाय जायो दा।
दां
उ
बेफोरखौ ओ मिक्स खालामनानै सङोब्ला ओ मिलौनाय तेस् गोथाव। मोनजायो आरोना। बिदिब्ला नोंथां। नोंथां दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे